हेल'
ओ
हेल'खोनादोंना नोंथाङा?
औ खोनादों नोंथां खोनादों।
औ दा होमबा नोंथां जों मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो हागोन ना?
हायो नोंथां हायो।
औ अब्ला नोंथांङाबो बिदिनो फ्रि खादा?
औ फ्रि नोंथां, दे बुंलाय आदाया मा नोंथां?
आयदाया जों आथिखालनि बोथोरनि सायावनो सावरायसै नोंथां।
आथिखालनि बोथोरनि दे जायो नोंथां सावरायजायो।
औ जेनेबा आथिखालाव माबादि बोथोर सोलिगासिनो दं सिगां माबादिमोन जेनाखि बोथोरा बिनि सायाव एसे सावराय नोसै।
औ जायो नोंथां सावरायजायो।
औ दा नोंथांङा एसे बोथोरनि सायाव फोरमायना होग्रोदो दे।
आथिखालावथ नोंथां। बिदिनो जोंनि बोथोराव बिदिनो दाथ दैज्लां बोथोर गरम बोथोर बिदिनो दाथ अखानि बोथोर बिदिनो
नोंथां।
बिदिनो सान्दुंबो दुंङो अखाबो हायो बिदिनो एखमबाथ बिदिनो सप्तासे गाहाम बिदिनो दस दिन गाहाम अखा हायो दानि दैज्लां बोथोराव बिदिनो नोंथां जोंनि जायगायावथ बिदिनो दाखालिनिफ्राय बिदिनो सप्तासे दस दिनसो अखा हाबाय थादों आरो नोंथांं। बिदिनो अखा हाबाय थानायजों लोगोसे जोंनि जायगायावहाय बिदिनो लामाफ्रा हाब्रु जादों आरो नोंथां बिदिनो दै लोमसावलाबायनानै बिदिनो दुब्लिफ्रावबो लोमसावलाबायदों मोसौ जिब-जुनार बिदिनो नआव फिसिनाय मोसौ, बोरमा खानो बिराद गोनांथि खहा जादों आरोना नोंथां बिदिनो दानि आथिखालनि दानि गोलोम बोथोर दैज्लां बोथोरनि बिमाहायावहाय अखा हाबाय थानायजों लोगोसे बिदिनो मोसौफोरखौ लामा सामायाव खाबोनांदों बिदिनो गेलेग्रा फोथाराव खालामायनानै गेलेग्रा फोथाराव खानानै बिदिनो गेलेग्रा फोथाराव बिदिनो गोबोरखि मो सौनि गोबोर फिनायजों जायगाया एसे गाज्रि जालांनांदों आरो नोंथां।
औ
बिदिनो फरेस्ट फरायसालिफ्राव थांनो अबावबा अफिसफ्राव थांनो बेफोरनो लामा सामायाव हाब्रु हालानि थाखाय एसे खहा जादों आरो नोंथां।
औ
जेब्ला नोंसिनिजों
मा माबायदि नोंथां लामाफ्रा बिदिनो आथिखालावहाय अखा हाबाय थाबाय माबोरै जायो नोंथांमोननि खिन्थानो हागोन नामा नोंथांङा।
हागोन नोंथां हागोन आं दा एसे बोथोरनि सोमोन्दै खिथाग्रोनि ओमफ्राय बिनि उनाव एसे बेखौ बुंहैगोन नोंथां।
दे जायो नोंथां
औ दा बोथोर होननानै बुङोबाथ जों ओरैनो जेनेबा सरासनस्रायै जों मोननै बोथोर बेखौनो मोननो हायो जेनेबा दाथ दैज्लां बोथोर आरो मोनसेया जाहैबाय मेसें बोथोर बा गोजां बोथोर नङा होमबा नों थां दा जेनबा आथिखाल नैबे समाव माने सिगांनि समफोरनि जेनाखि थासारि माने सोलायनो हमबाय आरो जेनाखि आथिखालनि बोथोर बेयो माने गोबां सोलायबोबाय नोंथां।
नंगौ नोंथां।
गोदोनि फारसे नायनो थाङोबा जों नुनो मोनोमोन जेनेबा बिफां-लाइफां ग्रोम ग्रोम सुबुं अनजिमायाबो बेफोरबादि आथिखालाव जेनाखि गारि मथरजों होंगो दोंगो बे फोरबायादि सुबुं अनजिमा गैयामोन आरो जायनि जाहोनाव मानि बोथोरा बेफोरबायदि गाज्रि थासारियाव गैयामोन बुंनो थाङोबा नै दा आथिखालावथ' सुबुं बांनाय लोगो लोगो सुबुंफोरनो माने थाग्रा जायगानि गोनांथि जादों जायनि जाउनाव जेनाखि मिथिंगा मिथिंगा बिखानि सायाव सुबुङा मानि इनाय अनागार खालामनाया बांदों जेनेबा थानो थाखाय जायगानि गोनांथि जानायलाय सुबुङा मानि समायना रमायना मिथिंगा जेननाखि जोंनिनो माने असे सुबुंजों एंगारलायनो हायै मिथिंगा बा हाग्रामा बिखा बेखौ माने सुबुङा दानस्रांनानै गावसोर न' लुनो हमगासिनो दं आरो आथिखालाव जायनि जााहोनाव मानि ओरैबायदि जोबस्रांलांबाय बिफां लाइफाङा। बिनि थाखायनो। मानि आबहावा जेनाखि आथिखालनि बोथोर बियो। गोबां गाज्रि जानायखौ जों नुगासिनो दं आरो नोंथां।
औ।
दा बिदिनो नोंगौ आथिखालनि जेनाखि दैज्लां बोथोर बे बोथोरखौबो जों। नायनो थाङोब्ला मानि नुनो मोनखासै आरो आथिखालाव बिफां लाइफां गैयिनि थाखाय। थिग समाय बा नांगौ समावहाय बिदिनो अखानि गोनांथि जाब्लाबो अखाखौ मोननो हाया। बिदिनो माब्लाबा समाव गोबां खरान होयो माब्लाबा समाव नाङि समावसो। गोबां बिदिनो अखा जुब जुब जाबजुब हानानै होयो बेफोरबायदि थासारिखौ जों आथिखालाव नुनो मोनो आरो।
नंगौ नोंथां।
दा नोंथाङा सोंनाय बायदि जोंनि गामिफ्रावबो बिदिनो आरो। जेनेबा माब्लाबा समाव गोबां अखा हायो। माब्लाबा समाव गोबां खरान होयो सान्दुं थं थिंदुङो बेफोरबायदि थासारिजों मोगा मोगि जानांनाय। बेखौ जों नुनो मोनो आथिखालाव।
अ नंगौ नोंथां।
गोबां बिदिनो फरायसालि नोंथाङा बुंनाय बादि फरायसालियाव थांनो थाखाय स्टुडेन्टफोरा। बिदिनो गोबां जेंनाजों मोगि जानो गोनां जायो बा गोबां बिदिनो। खामानि दामानि द्रप जानो गोनां जायो दैज्लां बोथोराव।
नंगौ नोंथां।
बा बिदिनो आरो जेनेबा सम मथे गायनो मोना माइफोरखौ बेफोरबायदिनो थासारिजों आथिखाल। जे नाखि बार हावा बे मानि सोलायबोनायनि थाखाय मानि गोबां बिदिनो सुबुङा। भुगिनांगासिनो दं आरो नोंथां।
औ।
दा जों नुनो मोनो जेनेबा। जेनाखि गोजां बोथोर बे गोजां बोथोराव माने गोबां जेंनाजों भुगिनांनाय जों नुनो मोनो आरो। बुंनो थाङोबा माब्लाबा गोबां खुवा खुफबनाय। बेफोरबायदि थासारिजों मोगा मोगि जानो गोनां जायो। माब्लाबा गोबां गोजांखोनाय। बेफोरबायदिनो अभार गोजांनाय बा अभार दाथ' गोलोम बोथोर अभार। बेफोरबायदि थासारिजों मोगा मोगि जानाङो। जायनि जाहोनाव माने गरम बोथोराव गोबां बिदिनो। गुसु गुसा थान्दा बायदिसिना लोंनानै गोबां बेरामाव गोग्लैनाय नुनो मोनसै नङा होमबा नोंथां।
औ नंगौ नोंथां।
दा नोंथाङा आथिखाल बा नैबे गोलोम बोथोरनि समाव आथिखालाव गोबां सहायनो हायै थासारि जागासिनो दं बे गोबां गरमाव आथिखालनि सुबुंफोरा बिदिनो मा मा। बाहायनानै गुसु लागासिनो दं ओरैनो खिथालाय नोंथां।
आथिखालावथ' दा गोजां बोथोर गरम बोथोरफ्राव बिदिनो सोरबा सोरबा बिदिनो
एसे माहाजोनफोरा बिदिनो एसि फांखा लगायनानै थायो आरो नोंथां थान्दा बिदिनो फ्रिजफोराव दै गुसु दोननानै लोङो बिदिनो दानि दानि बोथोरावथ' बिदिनो ओंख्रिफोरा एसे एसेयावनो सेवो नालाय नोंथां बिदि फ्रिज फ्राव दोननानै जायो बिदिनो फांखा बिदिनो सिलिं फेन टेबोल फेन बिदिनो लगायनानै थायो आरो थानदा बोथोराव बिदिनो फिफां लाइफां सायावहाय जिरायनानै बारहावा जायो आरो नोंथां
औ
आरो गोजां बोथोर होनोब्लाथ' नोंथां मेसें बोथोरफ्रावथ' बिदिनो गोजांनाय बोथोरजोंहाय बिदिनो सि जोमनि गोनांथि जायो बिदिनो गिदिर गिदिर सिजोम गस्ला सुइथार बिदिनो गिदिर गिदिर सि जोम गाननानै थानांगौ जायो आरो नोंथां जुथा लंपेन्ट गाननानै।
औ औ औ औ औ नंगौ नोंथां जेनेबा। गोदोनि समाव गोजां बोथोरफ्रावबो बेफोरबायदि आथिखालनि बादि बेफोरबायदि नोंथाङा बुंनाय बायदि जेनेबा सिलिं फेन गुसु फ्रिज बेफोरबादि खालामना लोंग्रा बा जाग्रा बेफोरबायदि गैयामोन नङा ओमबा नोंथां?
ओहो गैयामोन औ
दा गोदोनि समाव दैज्लां बोथोरावबो जेनेबा साथानि अनगायै जेनेबा माइ गायनाय समफ्राव नोंथाङा नुदोंना नुवाखै जेनेबा खफ्रि होननायखौ नोंथाङा मिथियोना मिथिया?
अ मिथिमोन नोंथां दाथ' नु मोनथिनो मोनला दाथ' नुनोनो थांला।
औ औ जायखौनाखि मा होनो औवाजों गोलै गोलै हेबनानैहाय माने बिदिनो खर'आवहाय जायगा लानो हानाय बादि बिदिनो प्लास्टिक सोनानैहाय बिदिनो औवाजों मानसि हमजानो जखा खालामनाय नोंथाङा नुदोंना?
अ नुदो नोंथां नुदोमोन।
औ नोंथां दा मानि गोदोनि समाव जों बेफोरखौ नुनो मोनोमोन। नाथाय जेनाखि आथिखालनि थासारि। बेवहाय माने नायनो थाङोब्ला बोथोरजों लोगोसे मानसिफ्राबो गोबां सोलायबाय नङा होमबा नोंथां?
नंगौ नोंथां नंगौ
जेरैबायदि जों जेनेबा सासे मानसि बा सासे आइजो बा सोरबा न खरनि मानसिया दुब्लिबारियाव अखा हाबाय थानायाव माइ गायोबा बिथांमोननि आखाइयाव साथा नुनो मोनगोन बा साथानि अनगायैबो जेनेबा रिं हट प्लास्टिकनि बेफोरबायदि जिनाखि ओ बाजार बेफ्राव मोननाय जेनेबा बायदि मैया बेफोरबायदि अखाखौ होबथानो थाखाय बाहायनाय जों आगजुफोरखौ बाहायनाय नुनो मोनो नङा होमबा नोंथां?
नंगौ नोंथां नंगौ।
ओ दा ओरैनो नोंथां मोननि जायगायाव जेनेबा आथिखालनाखि आथिखालनि जेनाखि बोथोर बे दैज्लां बोथोराव माने ओ माइ समाव बेफोर बायदि खफ्रि बा। माबा मोनसे हमनाय नुयो नामा नोंथां एसे फोरमायदो।
जोंनि जायगायावाथ' दा गोदोनि बायदि खफ्रि हमनायखौ नुला आरो नोंथां बिदिनो बा हाथाय बाजारफ्राव बायनाय सा था हमनानै बिदिनो गायो आरो माइफोरखौ बिदिनो सान्दुं गोसाफ्राव नोंथां।
औ।
बिदिनो गोदोनि बायदि खफ्रि हमनानै गायनाय फोरखौ नुला आरो नोंथां आथिखालावथ' दा साथा बिदिनो बाजारफ्राव बायनाय साथाफोरजोंसो साथाफोरखौसो हमनानै गायनायखौ नुयो आरो नोंथां। आथिखालाव माइ गायनायफोराव। बिदिनो गोदोनि दिनाव मोसौफोरजों हालेवबाबो बिदिनो खफ्रि गाननानै नङाबा आरो हाथाय बाजारफ्राव बायनाय रेइनकटफोरखौ गाननानै हालेवोमोन आरो नोंथां।
औ।
आथिखालाव नुयोब्लाथ' दाथ' ट्रेक्टरजोंसो हालेवो नोंथां बांसिन।
औ नोंगौ नोंगौ।
गोदोनि बायदि हालौवनाय जों लोगोसे खफ्रि हमनानै हालेवनायखौ नुनो मोनला आरो नोंथां।
नोंगौ नोंथां नोंगौ नोंथां। दा बेनो आरो औ नोंथां।
नोंथांमोननि जायगायावबो खफ्रि हमनानै माइ गायनायखौ नुबावो नामा नोंथाङा?
आं जेब्ला उन्दैमोन आं नुनो मोन्दोंमोन आरो जेब्ला जों उन्दै उन्दै अब्ला जों बै समाव नुनो मोनदोंमोन नाथाय आथिखालाव नुनो मोनला नोंथां।
औ नोंगौ नोंथां।
दा बेनो आरो बोथोरजों लोगोसे जेनेबा सुबुंफोरनि जेनाखि मावनाय दांनाय साननाय हनाय बेफोर सोलायबोबाय आरो नोंथां।
औ नोंगौ नोंथां।
गोदोनि समाव जेनेबा गोजां बोथोर बरहाफ्रावबो जेनेबा गोबां सि जोमनि आंखाल जायोमोन ना थाय आथिखालावथ' बाबरे बाजारफ्राव मोननाय बिदिनो गुदुं गुदुं गस्ला मा मानि जाम्फ फ्राव जुमफ्राव बिदिनो ओ गावखौ गोजां गाहोनो थाखाय बाहायनाय। बिदिनो नुनो मोनसै नङा होमबा नोंथां? दा ओ बोथोर लानानै मानि सुबुंफोरनि जेनाखि साननाय हनाय बियो गोबां सोलायबाय आरो। जेनाखि गोदो माबादिमोन दा माबादि जाबोखो नायनो थाङोब्ला आथि खालाव गोबां बेफोरबायदिनो आर्टिफिसियेल बेसादफोरखौ जों बांसिन बाहायनाय नुयो आरो। मिथिंगानिफ्राय मोननाय जेनाखि मोननाय बेफोरखौ बांसिन बाहायला सुबुंफोरा दा अब्ला नों थां जोंना माथो टाइमा
अ नोंगौथ' नोंथां अब्ला दोनथ'नोसै नामा नोंथां?
औ औ दे नोंथां
दे अब्ला नोंथां।